अ नोंथां
औ औ औ। ओ नैबे समाव आं नोंथांजों मोन्नैसो आयदानि सायाव सावरायनो होन्नानै नोंथांजों फोनांजाब खालामनाय जादों । सावरायनो हागोन ना? औ। ओ जों आं सावरायनो नागिरनाय आयदानि आयदायानो ओ जाहैबाय ओ आथिखालाव हान्था मेलानि थासारि बा हान्था मेलानि गोनांथिनि सायाव सावरायनो सानदोंमोन।
औ औ।
ओ बिनि सायाव आं फंनैसो बुंस्लिदनानै हो लाग्रोनिसै
औ दे।
औ हान्था मेला होन्नानै बुङोब्ला गुबैयै जोङो ओ जेराव मोनसे ओ बायनाय फान्नायनि जि ओ खान्थि सोलियो बा सोलाय सोल'नि जि खान थि सोलियो बेखौनो हान्था मेला होन्नानै जों बुजियो। नंगौना? ओ औ ओ जेराव जों ओ ओ बायग्रा आरो मुवा बेसाद फानग्रा बा मुवा बेसादखौ जायफोरा फानो ओ बिथांमोना ओ बायग्रानिसिम ओ गावनि नांगौ बिबांनि रांजों बा नांगौ बिबांनि बेसेन ओ खालामनानै मुवा बेसादफोरखौ दोनो। आरो जायफोरा बै मुवा बेसादफोरखौ औ बायनो थाङो बा नागोनांथि जादों बिथांमोना ओ गावसोरनि सुबिदा बादियै बेसेनखौ होनानै बै मुवा बेसादफोरखौ लानानै फैयो। बेबादिनो ओ जाय जाय थासारियाव बायनाय फाननायनि जि बा सोलाय सोल'नि जि खान्थि सोलियो बेखौनो जों हान्थाइ मेला होननानै बुंनाय जायो।
औ।
औ ओ दा नैबे समाव आं नोंथांनिसिम मोनसे सोंथि खालामनो लुबैदों ओ नोंथाङा ओ नोंथाङा बे हान्था मेला बायनाय आरो फाननाय बा हान्था मेलानि सायाव ओ जि मा होनो आथिखालनि थासारि बिनि बागै फंनैसो बुंनो हागोन नामा?
औ औ थारैनो जोंनि दानि बांसिन सुबुंफोरानो बे गोरिब थाखोनि सुबुंफोरा आरो बे मैगं थाइगं फाननाय बायलाय बेफोरखौ ओ बाजार जेनेब बाजार बायदि सहरफोराव फानथिङो बे फान्थिंनानै जेनेबा फानफैयो गावनि ओ संसार जानायाव गोनां जानाय जेनेबा फैसानि गोनांथि रांनि गोनांथि बैफोर न'खरनि बायदि गोनांथिखौ सुफुंना लानो थाखाय नैबे हान्था मेलाखौ हान्था मेला बायदियै मैगं आरि फानलाय बायलाय खालामनानै हान्था मेलाखौ हान्थिनायखौ जों नुनो मोनो। बे नुनाय नुनायनि सि सायाव नों जोङो मिथिनो मोनोदि बिसोरनो रांखान्थिनि गोनांथि। बैनि थाखायनो बेसोर फालांगि खा खालामो।
औ थारैनो नंगौ। ओ हान्था मेलानि सायाव नोंथाङा जि बाथ्रा बुंदों बियो थारैनो सैथो। ओ नैबे समाव आं हान्था मेलानि बागै नैबे बाथ्राखौबो ओ नोजोर बोनानै बा थांखिनानै बाथ्रा बुंनो लुब बयजों दे लुबैदों दि ओ जि आथिखालनि हान्था मेला बे हान्था मेलाया सुबुंफोरनि थाखाय माबोरै गोनांथि ओ सुबुंफोरनो हान्था मेलानि हान्था मेलानि जि सुबिदा बेखौ मानि थाखाय गोनांथि ओ बेखौ नों नोंथाङा इसे बुंनो हागोन नामा?
औ बे हान्था मेलाया थारैनो जोंनि उम जेनेबा मु गावनि मुलाम्फानि थाखाय बे हान्था मेलाया गोनांथि। बे हान्था मेला खालायनायनि गेजेरजोंनो गावखौ गोजौ फारसे गावनि गोनांथिखौ सुफुंना लानो हायो होननानै जों बेखौ मावफुंनो सा हायो आरो
औ औ थारैनो नंगौ ओ नोंथाङा जि बाथ्रा बुंदों बेयो सैथो ओ हान्था मेलाया जों सुबुं माहारि बा सुबुंफोरनि थाखाय खोब गोनांथि होननानै आंबो सानो। मानो होननानै बुङोब्ला जोङो हान्था मेलानि गेजेरजों जों गावारि जि ए गोनांथि जानाय मुवा बेसाद ओ मैगं थाइगं फिथाइ सामथाइ बायदि रोखोमनि ओ जायखौ जोङो ओ जोंनि सुबुं माहारिया सानफ्रोमबोनि जिउ खुंनाय बा संसार जानायाव गोनांथि जायो बैफो फोरबादि मुवा बेसादफोरखौ हान्था मेलानि गेजेरजों गेजेरजों जोङो गोरलैयैनो बायनाय आरो फाननायनि गेजेरजों जोङो मोनफुंनो हायो। नङा होनबा नोंथां ओ औ ओ बेबादिनो हान्था मेलाया जोंङो सुबुंफोरनि बा सुबुं समाजाव गोनां थि जानाय सानफ्रोमबोनि नखर नखराव गोनांथि जानाय जि मैगं थाइगं जेरै लाइ होन लाफा होन आलु होन मटर दालै संख्रि ए थाव गुबै बेफोरबादिनो गासैफ्राम मुवाखौनो जों हान्था मेलानिफ्राय गोरलैयै बायनो हायो। ओ बा मोननो हायो। बेखायनो हान्था मेलाया जों सुबुं माहारि बा सुबुं समाजनि थाखाय जोबोरैनो गोनांथि होननानै आं सानो।
औ औ बे थारैनो गोनांथि औ।
औ ओ आरो बेबादिनो ओ हान्था मेलाया ओ माखासे जाय सुबुंफोरा बा जाय ओ सुबुं समाजा हान्था मेलायाव ओ मुवा बेसादफोर फानो ओ बिथांमोननि थाखायबो हान्था मेलाया खोब मुलाम्फा गोनां मानो होननानै बुङोब्ला बिथांमोनाबो माखासे मैगं थाइगं बा फिथाइ सामथाइ बा बेफोरबादिनो बायदि रोखोमनि मुवा बेसादफोरखौ बिथांमोनाबो ओ ओ समाजाव गोनांथि जानाय मुवा बेसादफोरखौ ओ लानानै फैनानै न्था मेलायाव ओ फानफैयो गावसोरनि सुबिदा आरो गावसोरनि बेसेन बादियै आरो बिथांमोनाबो गावसोरनि जि नखर संसार जानाय बा नखर खुंफुंनायाव खोब मदद थि मोनो होननानै आं सानो।
नंगौ
ओ बिब्दिब्ला ओ नोंथाङा जि हान्था मेलानि ओ जि सुबिदा बिनि बागै आङो फंनैसो नोंथांनिसिम बुंबाय। आरो नैबे समाव आं नोंथांनि नोंथांनिसिम ओ मोनसे बाथ्रा ओ सोंथिनो लुबैदों दे ओह नोंथाङा आंनो जि हान्थामेला आ-आथिखालनि जि हान्थामेला बे हान्था मेलाखौ साबसिननिफ्राय हामसिन खालामनो थाखाय मा मा राहा ओ लायोब्ला ओ मोजां जागोन होननानै नोंथाङा सानो?
उम बे हान्थामेला साबसिननिफ्राय हामसिन खालामनाय होनोब्ला जोङो मैगंखौ जेनेबा मैगं जेरै मैगंनिफ्राय लाबाय मैगंनिफ्राय मैगंखौ लायो ब्ला ओ मिथिंगायारि आरि आरो बे नेसारेलियै मिथिंगायारियै
औ औ
मैगंफोरखौ हाग्रानिफ्राय मोजां मोजांखौ जेनेबा खानानै लाबोनानै बे बाजार स सहराव सहरफोराव फाननानै बेखौ जों बायहोनो हायो जेने बा सुबुंखौ जों गोसो जाहोनो हायो। बे मोगङा जाहाथे मोजां मेगन गुबै जों जों सिनायो बेखौ ओह
औ
बैफोरनि बागै जों बेखौनो हान्था मेलायाव जों बांसि निस्राय साबसिन हामसिन आरो खालामनो हायो आरो । माने बायलाय फानलायखौ खालायनो जों
थारैनो नंगौ नोंथां नोंथाङा जि बाथ्रा बुंदों आरो बेजोंनो लोगोसे जों ओह जि आथिखालनि हान्थामेलानि जि थासारि बेखौ जौगाहोनोब्ला बेखौ साबसिननिफ्राय हामसिन खालाम नोब्ला जों बेखौ ओह सा सानफ्रोमबो हान्थामेलायाव ओह मुवा बेसाद बायनायानो जा बा हान्था मेलायाव मुवा बेसाद फानग्रा सुबुङानो जा हान्था मेलाफोरखौ जेब्लायबो साखोन सिखोनै लाखिनो ना नांगोन नङा होन ब्ला? औ बेबादिनो ओ बेजोंनो लोगोसे जोंनि जि ओह खुंथाया खुंथाय गोहो बा जोङो जि जोंनि सरखार बिथांमोनाबो बिथांमोननि जि ओ ओ सुबुंफोराबो जोंनि बा जोंनि गेदेर गोलाव सुबुंफोराबो हान्थामेलाफोरखौ ओह मोजां नोजोरजों नायनानै हान्थामेला जौगानायनि थाखाय माखासे खामानिफोर मावनांगौ होननानै आं सानो । अब्लानो जोंनि हान्थामेला फोरा ओह गाव हारसिङैनो लासै लासैब्लाबो जौगालांगोन । होननानै ओ आरो साबसिननिफ्राय हामसिन ओह जालांगोन होननानै आं सानो ।
औ औ।
ओह बिब्दिब्ला ओ आरो नोंथाङा आंनो फंसे बाथ्रा बुंनो हागोन नामा जे हान्थामेलानि गेजेरजों जोङो मा मा मुवा बेसादफोर बायलाय आरो फानलाय खालामनो हायो जायफोर मुवा बेसादफोरखौ जों जोंनि सानफ्रोमबोनि जिउ खुंनायाव गोनांथि जानानै फैयो जों बेफोरबादि मुवा बेसादफोरखौ हान्था मेलायाव मा मा मुवा बेसादफोरखौ मोननाय जायो, नोंथाङा फंनैसो बुंनो हागोन नामा?
बे हान्थामेलानि बेलायाव सानफ्रोमबोनि गोनांथि मुवा बेसाद जेनेबा मुवा जानाय मुवाखोनो जों जानाय बे जानायनि बेलायावनो जोङो गिबियावनो ओम मिथिंगानिफ्राय मोननाय ओह माइ मैगं जेरै मैगंनि बेलायाव बांसिनानो जों आलु दालि
औ औ ।
बे मेगंखौ जों बांसिन जानाय जायो जेनेबा सहर बायदियाव आरो जों जायो लाव बिदिनो मटर बुट उम आरो जोगोनार बायदि मैगंखौ जों जानायखौ खौ मोनो आरो । जेरै भल मानलाग्रा मैगं
औ औ ।
बैफोरखौ जों बांसिन सहराव जेनेबा हान्थामेलानि गेजेरजों फानफैनायखौ नुयो बे फानफैनायाव बेलायाव आरो जों दिनै सहरनि मानसिफोरा आरो । सहरनि सुबुंफोरा बै फोर मैगं नुयो फोरखौ हान्थामेलानि गेजेरजों गामियारि सुबुंफोरा जेरै फानफैयो सहराव उम बेफोर मैगंखौ मोनजायो। खौबो सहरनि सुबुंफोरा हान्था मेलानि गेजेरजों बायलाय फानलायनि गेजेरनि गेजेरजोंनो ओ सहरनि सुबुंफोरा नुनो मोनो आरो बै-बैफोर मैगं मिथिंगायारि हाग्रानिफ्राय मोननाय बैफोरखौ बायनानै जानो मोनो आरो हान्थामेलानि गेजेरजों।
नंगौ नोंथाङा जि बाथ्रा बुंदों बियो नंगौ ओ जों सानफ्रोमबोनि जिउआव गोनांथि जानाय जि मुवा बेसादफोर बेफोरखौ जों हान्था मेलानि गेजेरजों जेब्लायबो मोननो हायो जेरै मैगं थाइगंनि बेलाखौनो होन जोङो ओ नखराव संनाय खावनायनि लाइ लथरनि बाथ्राखौनो होन जों बा सुबुं समाजा थांनानै थानो बा ओ गावनि देहाखौ गावनि सोलेरखौ ओ साजायनानै लाखिनाय ओ सना रुपा गहेनाफोरनि बाथ्राखौनो होन जि जोमनि बाथ्रा खौनो होन जोङो सानफ्रोमबोनि मानसिनि जिउआव गोनांथि जानाय जायखिजाया मुवा बेसादखौनो जों हान्था मेलानि गेजेरजों जों मोनो। ओ नंगौना?
औ नंगौ औ
निनो जोङो गावनि जि गोनांथि जानाय मुवा बेसादफोर गावनि जि गोनांथि जानाय ओ थासारि बा गावनि जि गोनांथि जानाय मुवा बेसादफोरखौ जों हान्था मेलानि गेजेरजों जों सुफुंनानै लानो हायो होननानै आं सानो।
औ औ
बिब्दिब्ला हान्था मेलानि सायाव जोंनि जि बाथ्रा सावरायनाय जों बेखौ बेखि खिनियावनो दनथ दोनथनोसै नामा नोंथां?
औ औ दे दोनसोय दे।
गोजोन्थों।
दे।